आंनिसिमबो नोंथांनिसिम गोजोन गोजोननाय गोजोनाय मोनो मोनाबिलिनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय‌ ।
माथो मानि बागै सावरायनो सानदों दा?
आं दा नोंथांनियाव सुखि दावबायनाय सुखिनि बागै दावबायनायनि बागै सावरायदों आरो नोंथांआ फोरमायनो हागोन नामा?
इसे फोरमाय जागोन ना?
गिबिथि गिबि दान्थि बर'नि मोनसे मोजां दावबायग्रा जायगा होनोब्ला सुकि हाजो आंजों लोगो फोरजों जुलाइ दानाव सुकि हाजोआव थांदोंमोन ।
औ नोंथां उम
जोंनि गेजेराव दं हाजोनि समायना बिफां लाइफां गाबजों फुंनि स्नि बाजियाव जों साइकेलजों थांदों । लामायाव गोथां बिफां लाइफां हायेन
औ ।
गोथां आरो मिथिंगानि समायना नुथाय नुनो मोन्दों । सुकि हाजो सहैनाय लोगो लोगो गोजोन गोजान हाजोनि बारा गोसोखौ गोजोनहोयो हाजोनि सायाव गोसारनाय दैमा आरो
औ ।
खोनानो मोनदों हाजो गाखोनाय हाजोनि कथ कथि गाखोनायाव गोबां गोसो सोबोनो हादों नाथाय सायाव सहैनाय बयनिख्रुइबो गोजौनि सिन नुहुरनाय नुथाया गोसोखौ बोनो हायि बादि जादों । फट' सेबखांदोंमोन लोगोफोरजों लोगोफोरजों ज'यै गोबां फट' सेबखांदों । जामुं जानाय हाजोनि सायाव दोनान हाजोनि सायाव जोङो लांफानानै आदार जादोंमोन जामुंखौ ।
अ हुम ।
हाजो सानि सोमखोर समायना बिफां लाइफांखौ नुनानै जोंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन । हाजोआव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोर दं! दाावमा दाउसाफोर दं आरो- मोख्रा बिब्दिनो बायदि बायदि मैदेर जिब जुनार बायदिसिना नुनो मोनो सुखि हाजोआव दावबायनायजों लोगोसे आंनि गोसो आरो देहा मोननैबो गोजोन जादों! जिउआव खेबसेब्लाबो बे हाजोआव दावबाय हैैनानै आं गासैखौबो खावलायहरबाय- मिथिंगानि बे अन्थोबा सानफ्रोमबो
र
औ- जोंखौ गाबहोयो
औ-
औ नोंथां बेनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि बागै
आं दा नोंथांनियाव आं थागोन माने नोंथां!
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा हायोबा?
नोंथाङा सुकिनि बागै बुंङाखैमोन होनबा नोंथां!
औ नोंथां नंगौ!
औ नोंथां सोंजागोन दे बुंजागोन दे- बेनि बागै सकिनि बागैनो बुं-
ओं-
जोङो सुकियाव बिदिनो गोबां नाफोर नुनो मोनो! बिदिनो दैमा दैसा बिदिनो मानसिफोरा थांलाय फैलाय खालामनानै बेयाव दुगैयो! बिदिनो औम खायफा खायफाया बेयाव थांनानै लावखार ओंखाम जाहैयो!
औ-
आरो बेयाव सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' नांनानै थाङो! बेयाव गोसो आव गोजोन मोनो आरो- बेयाव थांबा!
ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथां सुकियाव मा मन्दिर दङ?
सुखियायाव बिदिनो हलुमान मन्दिर दङ! बेयाव थांनानै खुलुमहैयो जोंबो फार्स्ट टाइम थांनानै खुलुमहैदो आंबो बेखौ-
अ-
औ नोंथां-
ओमफ्राय सुक-
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा सुखिनि बागै एसे फोरमायनाहो एसे लं नङा बाबो! इसे सर्त फोरमायना हो नोंथां गोलाव नङाबाबो इसे सुंथाबै इसे फोरमायना होव-
जागोन दे नोंथां जों सकियाव जाहाथे बोग्रिफोर नुनो मोनो आरोना बोग्रिफोर-
बिदिनो अन्थाइआरि- ओमफ्राय जोंहा आरो सुइस गेटबो नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेयाव-
औ दैमा दैसा नुयो आरो ना-
समायना जायगा आरो बे सुकिया!
औ औ नंगौ नोथां
जों नाफोरखौबो नुनो मोनो।
औ
अ बहाय जोंनि सिरि बुगाखो अ थाङो
नोंथाङा खेब बेसे थांफेरगो सुकियाव
सुकियाव आं खनबासो थांबाय नोंथाङा खनबसे थांखो
आं नै खनथाम जाबाय एबारजों औ मा मा नुबो दोंमोन नोंथाङ बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हायोबा
जों बिदिनो नदो बोग्रि बोग्रि उनु जाहाथे बग्रि नुदों ओमफ्राय बिफां लाइफां हाजोफोरखौथ' नुनो मोनखायो जों दैमा दैमाफोरखौ नुनो मोनखायो अन्थाइ गिदिर
औ औ नंगौ नोंथां
हम
बिदिनो समायना आरोना जायगाया
अ नंगौ नोंथां ओफाय नों
थांनानै माबायसा मोनदों गोसोखौ
थांनानै आंथ' गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा माबसेब मोनदों फोरमायना एसे हागोन नामा फोरमायनो
हायो नोंथां आंबो जोबोरैनो मोजां मोनदों थांनानै गोसोखौ सान्थि मोनदों मोजां मोनदों जायगाफोरखौ नायनानै गोसोखौ आराम मोनदों नुनानै
अ समायना रमायना आरो जायगाफोरा जाहाथे ना
औ मोजां बिफां लाइफां जों बुंफबनाय
अ सोरगिदिं बिफां लाइफां बिबदिनो जोबोर समायना नायनो मोजां
बाव मोजां जायगाया मोजां आरोना नोंथां
जायगाया मोजां न आरो सुकिनि सिगाङाव नोंथाङा गेट नुनो मोनगोन ना मोनाखै नोंथाङा
गेट नुयो नोंथां नुयोयाव बेयाव जों गोबां बायदिसिना नुयो जिब जुनारबो नुयो बेवहाय जिबौ नुगोन बेयाव मोख्रा नुगोन ओफ्राय बिदिनो मैदेर नुगोन बायदि बायदि रोखोमनि बेवहाय जिब जुनारफोर नुनो मोनो आरोना बि सुखियावबो बे मोनसे सखि हाजो दावबायारि जायगा
औ औ
जाहाथे मानसिफोरा दावै फैसै आरो ना
बुहुत रोजा रोजा सुबुंफोरा बेयाव दावउबाय फैयो
औ
ओमफ्राय नोंथाङा मानसिफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोनो ना मोना गोसोआ
जोबोर गोजोननाय मोनो आं बेयाव थांनानै।
अ नुथायाइफोराबो जाहाथे समायना
औ
अ हाजो खाथि
औ नोंथां जोबोरैनो थारैनो बुंनो थाङोबा जोबोर समायना।
औ।
दे होमबा नोंथां जोंनिस' टाइमाबो जाबाय
जोंनि औ दे। औ दे दोन नोंथां।